औ औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना?
औ दङ।
ओ दे जों होनबा मोनसे ओ टपिकनि सायावहाय खोथा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ ओ जोंहा होमबा ओ जोंना टपिकआ जादों माने ओ बर'फोरनि बर'फोरनि रांखावरि आरजिनायनि सायावहाय। ओ गोदो माबायदि आरजियोमोन आरो दायो माबायदि आरजियो बिनि सायावहाय एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथांनो।
औ।
औ ओ जोंहा बर'फोरनि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ ख स्थ'नि गेजेरजोंहाय जोंहा रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायोब्ला आरो ना नोंथां गोदोनि समावहाय। गोदोनि समावहाय ओ जोङो गोबां ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो हौवा मानसिफ्रा माने ओ ओ बन लायोमोन हाजोफोरावहाय बन लायनानै माने फानोमोन आरो हिनजाव फोरा आ हिनजावफोराहाय जेरै ओ हाग्रा-बंग्रा थांनानै ओ जेरै मैगं नागिरनाय आरो नाहा मैहा नाहा-मैहा थांनानै ओ ना लायनाय आरो गोबां दंबावो बिदिनो ओ बन रोगानाय औ आरो ओ गोबां रोखोमनि मैगं-थाइगं थायो जेराव हाग्रा- बंग्रानिफ्राय खानानै जोङो खनसायनानै ओ हाथाय बाजारफोराव फाननानै रांखावरिफोरखौ मोननो हायोमोन आरोना। बेनि अनगायैबो नाहा-मैहा थांनाय आं बोयक गोदोनि समावथ' बर'फ्रा माने गोबां नाहा मैहा थांखायोमोन। ओ ज' ज'नो हौवा हिन्जाव नाहा मोहा ज' ज' ओ जे गिदिर गिदिर लानानै नाहा थाङोमोन। ओ बेनि आनगा ओ बेनि उनावहाय ओ जोंहा गोबां खस्थ' जायोमोन गोदोनि समावहाय रांखावरि आरजिनायाव जोङो दाउ, अमा दाउ अमाफोर लायोब्लाबो जोंहा ओ माने जानो थाखायल' लायोमोन आरो ना गोदोनि समावहाय आलासि ओ फैब्ला जानो थाखायबो दाउखौ लायोमोन। अमाफोरखौ बिदिनो ओंखाम खालाय गारनाय बेफोरखौ जाहोनो थाखाय लायोमोन आरो जोङो। ओ बेनि अन गायैबो माने ओ गोदोनि समाव जोंहा एसेबांबो आदब खायदा गैयामोन। आबाद मावनानै जायोब्लाबो औ गोदोनि समावथ' जोंहा आबाद मावनानै जायोमोन नालाय। ओ जेरै माइ आबादफोरखौनो जोंहा बांसिन मावनायखौ नुनो मोनोमोन। माइ आबाद ओ सबाय, बेसर, सिबिं बेफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो मोन आरोना।
औ
नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हासै आरोना ओ जोंहा गोरलै राहा गोरलै राहा एबा गुबुन गुबुन आदब खायदा बाहायनानै जोंहा रांखावरिफोरखौ आरजिनो हासै। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो ओ दानि ओ सुबुंफ्रा गोबां रांखावरि आरजिनो हासै। ओ जेरै औ जेरै जोङो ओ बानलुनि आबाद मावनानै ओ बानलुनि आबाद आरो बानलु सिब्र', बानलु गोलाव, बानलु फिसा बेफोरखौ बेफोरनि आबाद मावनानै जोंहा गोबां ओ रांखावरि मोननो हासै आरो लोगोसेैनो माय आ आबाद माइ आबादखौ मावनानै माने सुबुंफ्रा गोबां रांखावरि मोननो हासै आरोना। रांखावरि मोननो हायो आरो खम समनि गेजेरावनो गोबां बेफोरबायदि।
गायनो हायो माइ गायनायफ्रावबो गोदोनि बायदि खस्थ' गैलिया माने। हालेवनायनिफ्राय लानानै माइ गायनायनिफ्राय लानानै माने खस्थ' गैला आरो। बेनि उनावहाय ओ। बिदिनो आबाद मावनाय आबाद मावनाय जेरै मैगं थाइगंनि आबाद। जेरै जोगोनारनि आबाद लावनि आबाद खुमब्रानि आबाद जिंखानि आबाद। पथलनि आबाद मावनाय आरो। सबाय बेसर बायदिनि आबाद मावनानै जोङो गोबां रांखावरिफोरबो मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा। फरायनाय लिरनायनि गेजेरावबो जोङो दानि मुगायावहाय गोबां रांखावरि मोननो हायो। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो सासे मोजां फरायनानै। आ गिदिर गोलाव जानाय एबा बुजिना फरायनानै सासे ओ अफिसार ओ स ओ सरखारि साख्रि मावग्रा अफिसार जाहैनो हायो जेरै ओ कालेक्टार ओ बायदि रोखोमनि फोरोंगिरि आरो बेंका बेंकफोराव खामानि मावग्रा आरो बेंक मेनेजार बेफोरबायदि जोङो जाहैनो हायो आरोना फरायनायनि गेजेरजोंबो फरायनायनि गेजेरजोंबो जोंहा जेरै पुलिस आर्मी बेफोरबायदि जोङो जाहैनो हायो आरोना लोगोसेयैनो जोंना रांखावरि आरजिनाया जोङो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां गुबुन गुबुन लामाफोर फैबाय। जेरै जोंङो गारि। सालायनानैबो जोङो रांखावरिफोर मोननो हायो जेरै थम थम सालायनाय अट' सालायनाय। आरो बिदिनो ओ माल बोग्रा माल रोगाग्रा गारि आरो। गिदिर गिदिर बास बास बायदि बायदि। गारि बेफोरखौ सालायनानैबो माने ओ दानि जुगावहाय माने गोबां रांखावरि आरजिनो हासै आरो।
औ।
बेनि अनगायैबो ओ जोंहा गोबां दंबावो जेरै जोङो। ओ थिखादार जानाय जेरै थिखादार थिक लानानै। टिका लानानै कन्टेक्ट लानानै ओ जोङो ओ गोबां रांखावरिबो मोननो हासै।
औ।
आरो बिदिनो ओ बिजनेस बिजनेस मावनानैबो जोङो गोबां रांखावरिबो मोननो हासै।
औ।
जेरै बिजनेस होननानै बुङोब्ला जोङो मेथाइ फाननाय मेथाइनिफ्राय लानानै जोङो ओ औ गस्ला ओ दख'ना गामसा ओ सेन्देल जुथा बेफोरबायदिखौ जोङो। फाननानै जोङो गोबां रांखावरिफोर मोननो हायो आरो ओ बिजनेस होननानै बुङोब्ला गोबां बिदिनो दंबावो जोंहा ओ दखान गिदिर गिदिर होनाय जेरै ओ गारि दिलार बाइक डिलार बेफोरबायदि होनाय। आरो गोबां रोखोमनि ओ रांखावरिफोरखौ आरजिनो हाबावो जोङो जेरै जोङो गावनि रोंगौथि। देखायनानै जेरै ओ गेलेनानै। गेलेनानै ओ देरहासार जानाय गेलेगिरि जेरै फुटबल। गेलेगिरि क्रिकेट गेलेगिरि आरो मोसानाय मोसानो गोरों मेथाइ खनगिरि गोरों। बेफोरबायदिनि माने। गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै ओ गोबां रांखावरिफोर मोननो हासै आरोना दानि जुगाव। हाय माने दानि जुगावहाय रांखावरि आरजिनाया माने गोबां गोरलैसै आरोना। गोरलै राहायैनो। खस्थ' गैयालासिनो जोङो रांखावरिफोरखौ मोननो हासै आरो। दानि जुगावहाय। औ नोंथाङाबो होमबा रांखावरि आरजिनायनि ओ सायावहाय फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो
औ जोङो ओ बिदिनो नोंथाङा
माबायदियै रांखावरि खामायो जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय अ आंबो आंनि बिबुंथिजों फंनैसो आं मोनदांनाय बायदियै बुंलांनिसै
रां नआवबो थानानै खामायनो हायो आरो बाहेरायावबो थानानै खामायनो हायो आरोखि जोङो नआव थानानै खामायनो हायो होनोब्ला जोङो ओ बिब्दिनो जोङो ओ अमा दाउ हांसो बोरमा मोसौ
बेफोरबायदिनो जोङो जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो रां खामायनो हायो आरो खो जोङो ओ अमाखौ फिबाबो जोङो दानि जुगावहायो ओ मा मा थाम माब्रै बा सयथा बेफोरबायदिनो ओ बिसोरनि थाखाय न लुनानै ओ बेसोरखौहायो फिनाय फाराम मोनसे खालामनानै जोङो ओ बेजोंबो रां खालाम खामायनायखौ नुनो मोनो। ओ बिनिफ्राय जोङो बयलार खनसेनो पन्सास साथिथासो जोङो फिनि फिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि
बिब्दिनो जोङो बेफोरनि बारै फिनानै फेदेरनानै जोङो खनसेनो बुरजा बुरजायै स स हरनानै जोङो बे जोंबो रां खामायनो हायो बेनिफ्राय जोङो ओ हांसो दङ। हांसोखौबो जोङो बिब्दिनो फिनानै जोङो बेखौ फाननो हायो हां फोरखौबो बिब्दिनो नोङो फनसास साथि बिसोरथो लानानै जोङो ओ फाननो हायो। फाननानै जोङो बेखौनो बेजोंनो रां खामायनो हायो। आरो ओ बिब्दिनो अमा बोरमाफ्राथ ओ ननि बाथाय जोङो बांसिनानो दाम मोनो। नङा होनब्ला ओ बेनिफ्राय जोङो ओ आबाद मावनानैबो जोङो रां खामायनो हायो। ओ जेरै ओ बानलु मैगं थाइगं फारसेनिफ्राय लानानै जोङो आबाद मावनानै जोङो बेफोरखौ फाननानै ओ रां खामायनो हायो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो ओ बिब्दिनो दानि जुगावथ माइफोरखौबो जोङो ओ बुरजा गायनानै लानानै खनसेनो फानहरनो हायो ओ मानोना मानसिफोरा माइखौहायो बायखाथारो नङा होमब्ला बिनि थाखाय जोङो
गायनानै बुरजायै फानहरनो हायो। ओ बिनिफ्राय जोङो बाहेरायाव थानानै मावो होनब्ला जोङो ओ बिब्दिनो गोजान गोजानाव माखासे थाहैनानैबो खामानि मावग्रा दं नङा होनब्ला। ओ बिब्दिनो बिसोरो गोजान गोजानाव थाहैनानै ओ ओं सोरबा मिस्थ्रि सोर बा ओ बिदिनो ओ खामानि मावग्रा जगालि बेफोरबायदि ओ जानानै ओ थिखा लानानै बेफोरबायदिनो खामानिबो मावहैनायफोर दङ आरो सोरबा सोरबा ओ नाथुरनो दाना होनाय बा नानो दाना होनाय बे बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगायावहाय थांनानै बिसोरो रां खामायहैनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो ओरै बुंनो थाङोब्ला साख्रि सरखारि साख्रि मावनायफोराथ' फ्रायानो बांसिन न'आव थानो मोननाय खौ जोङो नुनो मोना। ओ बिसोरो माने फोरोंगिरि जायोब्लाथ' फराय फरायसालियावनो जोङो खामानि फुंनि सतथा आतथानिफ्राय जोङो दुइथा थिनथासिम थाननांगौ जायो। बा जोङो सारिथा फोरसिमबो थानांगौ जायो। बिब्दिनो सानसे न'आवनो थानायानो जाया जोङो ओ ओ माने आरो
डक्टर नार्स बा बेफोरबायदि ओ आर्मि पुलिस बेफोर खौहाय साख्रि लानानैबो जोङो ओ रां बिराद रां मोननो हायो बेजोंबो जोङो साख्रि लानानै ओ जोङो मावनो रोङोबा जायगायावनो खामानि आरो गोजानाव थानानैबो खामानि जे साख्रियानो जा ओ ओ आबाद मावनायानो जा जोङो मोननैबो समान रोखोमनि नङा होनब्ला जोङो आबाद मावनानै रां खामायोब्ला न'आवनो थानानै रां खामायनो हायो। आरो जोङो साख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो गोजान दाब दाब जायगायाव थांनां गौ जायो नङा होमब्ला
नंगौ नोंथां नंगौ गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां
औ नोंथां दोनथ'नोसै नामा